औ। औ खोनादोंना औ खोनादों।
जोंनि बिदिनो बर'फोर
खोनाया औ रायलाय जायो।
होग्रोदो
औ
औ बारा मोजां खोना फैयाखै नोंथां।
अ खोनाबायना औ खोनाबायना आं खोनागासिनो दङ। दे बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायना होग्रोदो।
मानि सायाव होनदोंमोनलाय?
ओ। ओरैनो जों मैगं थाइगं जोंनि बर'नि जिहेथु जानाय लोंनाय बेनि सायाव।
अ-अ
जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो। हमनानै ला न'खराव फुंनिफ्राय हमना ला जों। फ्राय न'खरानो बोथिथाम जायो होमबा नङा होमबा बै बोथिथाम। जानायाव जोङो गोबां रोखोमनि जों ओंख्रि संनानै जायो।
जायो औ।
ओंख्रिफोरखौ जोङो खायसे फसलखौ बा जाग्रा मुवा बे मैगं थाइगंखौ जोङो फ्राय खायसेया न' न'आवनो बारि बा बागाननिफ्राय गामि ओनसोलाव थाग्राफ्रा फ्राय माने बुथुमनानै संनानै जायो आरोना माखासे आबादारिफ्रा। खायसे आरो टाउन सहराव थाग्राफ्रा फ्राय हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै मोननाय जाय मैगं-थाइगं बैफोर मैगं-थाइगंफोरखौ संनानै जायो।
जानाय जायो औ।
बेखौ नोजोर होनानै नुयो गामियाव। थाग्रा सुबुंफ्रा फ्राय माने मा होनो फ्रेस मैगंखौ मोनो। जायो आरोखि मानो होनोबा जायगायावनो। जायगायावनो बिथांमोना मा होनो आबाद।
फसल थिखांनानै औ दिखांनानै लानो हायो नालाय मैगं-थाइगं औ।
औ औ दा ओमफ्राय टाउन सहराव। थाग्राफ्रा जाहैबाय माने जों आबादारिफ्रा मावनानै हरनाय खानानै हरबाय। बेयाव सम थांबाय सानसे जाबाय साननै जाबाय माने। गोबाव हानानैसो बिथांमोना मोनजायो ओंखायनो फ्रेस मैगंखौ मोनजाया आरो। आरो फ्राय माखासे। मेगफोरखौ आथिाल आथिखालाव नुयो माने मेडिसिन होनाबो फ्राय माने मैगंफोरखौ गोथाङै। लाबाय थायो नङालाबा सेव नालाय मैगङा नङा होमबा फसला। फ्राय माने मेडिसिन होनानैबो माखासे बेफारिफ्रा फालांगिफ्रा।
औ माने थाब गाज्रि जायैनि थाखाय।
औ थाब गाज्रिनो जायो।
उम
बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला फ्राय जोंनि मा होनो।
हेलौ नोंथां।
बेबायदि नुयो।
औ औ ओं खोनादों खोनादों।
मा होननानै बुङोब्ला माने। जोंनि माखासे मा होनो बर' सुबुंफ्राथ' आथिखालाव आबाद मावनायखौनो खम नुसै आरोना। माने आबादखौनो खोब खम मावावो होनबाबो जासै।
औ
जायनि थाखाय माने आबाद मावैनि थाखाय जोंनि बर' सुबुंफ्रा बेबायदिनो बेखार बो जानायखौ नों मो नसै मानो होन्ला साख्रि बाख्रिखौथ' नोङो साफ्रोमबो सुबुङा मोना ना। मानो होनोबा साख्रिया आजिखालि कम्पिटिसन बादायलायनाय जायनो मोजां मोजां मार्क मोनो। जायनो इन्टारभिउआव पास खालामनो हायो बेसो मोनगोन आरो बेबो पास जाखानाय उनावबो पारसेन्ट बाय पार्सेन्टेजखौ नायो जायनो हायेस्ट टु हायेस्ट हायेस्ट टु हायेस्ट। पारसेन्ट लानानै पास खालामनो हा हानाय इनि उनाव इन्टारभियाव जिरायहैनानै सुबुंफोरनि गेजेरावबो आरो आरो मा जाबावो सायख'लायनाय बासिलायनाय जाबावो माने मोनसे पस्टनि थाखायनो साथाम साब्रै मानसि लेंहरनाय जायो बेनि गेजेराव आं सासे
नङाबाथ' पाससाथ'आ दानिया गोबाङानो जायो जोंनि लाइमोन फोराबो नाथाय बे पारसेन्टनि खोथायावसो थालाङो आरो उम
दा अब्ला जोङो मा खालामनांगोन जोंनि ओनसोलावथ' फ्राय जोंना हा हु फ्राय बर' सुबुंफ्रानो दंजोबोदि खिन्थु आथिखालावसो सोरबा सोरबासो फाननानै हाया खम जालाबाय आरो आगोलनि समावथ' फ्राय माने हानि बिगोमा
बिबोमा मोजांमोन ओं गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समावहाय
ओ गोदोनि समाव खिन्थु आबादखौ मावोमोन ओमफ्राय आबादखौ मावोमोन खिन्थु थ बिथांमोना मामोन बिजनेस बा मार्केट खालामनाय। रोङोमोन बिथांमोना मा होनो हाथाय बाजाराव फानहैनो रोङामोन दाम बेसेनखौ मोनामोन बिथांमोना माने आरो जाहैबाय गोदान मुगानि जिथनाखि जन्त्रपात फ्राबो गैयामोन माने हमनाला मेडिसिन सिडसिन बारा बै समाव बाहायामोन आथिखालावथ मा जाहैबाय गोनखोआरि मुगा फैबाय जेला माने फिथाइ सामथायाइ फसलफोरखौ माथे बिराद गिदिर गदिर खालामनो हायो माने
सानसेयावनो फेदेरनो हानायबो मुलि दं जानांगौ।
औ औ दङ बेफोरबायदिबो माने गोबां बेबायदिनो ओंखारसै। जायनि जाहोनाव माने आजिखालिनि माने फ्रेस दय आं फ्रेस फिथाइ बा फसल मैगं थाइगं मोनजाला होना बेफोरबायदि जायो माने मेदिसिनजोंनो सब फेदेरनाय गोजा
बे
मुलि मुलाम होनानै सब फेदेरनाय माने बिफांखौ गायजेननायनिफ्रायनो मानो हमनााय बिलाइ खिलिजासिम बिनि उनाव मा जा यो बिबार बार बिबार बारखांनायनि उनाव आरो फिथाइ थाइब्लाबो बै समाव माने फिथाइखौ गिदिर खालामनायनि बा मोननायनि आरो बिसिमबो माने मेडिसिनखौ बाहायो आरोखि औ औ दा साननो गोनां जाबाय बेनिखायनो जोङो माखासे मैगं थाइगंखौ जों नायनाय जानाया मोजांसै।
औ आरो हायोबा माने गावबा गाव गावबा गाव नखर नखरावनो एसे जागा दंब्लाथाय माने ओ मैगं मैलाफोरखौ गाव गावनो थिखांनानै एसे माने रासायनारि हासार हासार होनाय होलाबासेनो जों ननिनो अर्गानिक जिहेतु गोबोरखि बायदिसिना नाफोरखौ होनानै जोङो थिखांनानै जानो हायो नङा होमबा नोंथां जोङो बाजारनि ओमफ्राय जोङो बायनानै लाबोनाय मैगङाथ फ्राय बिदिनो मुलि होनाय गोजाखौ जों मिथिखायो नुखायो जों औ ओंखायनो जों दा नफोराव एसे एला हाफोर दंबा खनासेबाबो आलु बोथोरफोराव आलुफोर गायनानै जों बायनानै जास्लायस्लाय नआवनो एसे खस्थ खालाम नानै गायनानै जायोब्ला जों माने मोजांखौ मोनजायो आरो नङा होमबा नोंथां औ आरो दा उम
आरो आथिखालाव मा जायो जोंनि फ्राय बर सुबुंफोरखौथ बुंनाय बायदिसो जायो आरो ना खायसे खायसे जोंनि मा होनो जाय बुस्थुखौ जों जाबोदों दोंमोन बा बेखौ जानानै देरबोदोंमोन बैफोर बुस्थुफोरखौ माने ओ माखासेफ्रा संनो रोङा दिनै सोर साबैसेया हमनानै ला दाउजों अनलाजों मोजां संनानै जानो रोङो सोर साबैसे सबाइखौ दाउजों मोजां संनो रोंङो सोर साबैसे खुमब्राजों माबाजों जानो रोंगौ फ्राय जानायखौ नुला दाउजों जानाय नुला आरो आथिखालनि सुबुंफ्रा मा जायो बांसिन फास्ट फुड जायो फास्ट फुड हमना ला चावमिन मम बायदिसिना माने बारगार ना मानो उम बायनानै बिज्जा उम बैफोरखौ जायो ओमफ्राय बैफोर बुस्थुआ ट हमनानै ला देहानि थाखाय मोजां
उम बेनिफ्रायनो उदैनि बायदिसिना ओ माबाफोरा सोमजियो आरो जोंनाव बेरामफोरा बेफोरनिफ्रायनो ओं उदैनि बेरामफोरा सोमजिनो हायो आरो बेफोरबायदि बाहेराव बे चावमिन नोंथाङा जे बुंबाय मम' बायदिसिना जानायनिफ्रायनो जोंहा बे ओ गेस प्रब्लेम जे बुङोना गेस जानाय मानाय बेफोरनिफ्रायनो सोमजियो होननानै आं सानो आरो
दा बेनिखायनो जोङो गोग्गो मैगं जानांगोन
जानांगौ गोग्गो आदार जानांगौ
गोगो आदार जानांगोन जोङो माखासे बुस्थुफोरखौ खौबो माने गथ' गथायफोरखौ जाहोनायनिफ्राय एसे गोजानाव दोननो हायो मोजां हमना ला सावमिन मम' बायदिफोरखौ बिथांमोनाथ' माने ओ बैसो उन्दै नालाय देहा गोरलै नालाय माने बिथांमोना थाब थाब बेफोरबायदि बेरामफ्रा माने बिथांमोनखौ मा होनो आख्रमान खालामनो बांसिन माबामोन आरो साग्लोबनो बांसिन सुबिदामोन
सुबिदा मोनो
दा बेनिखायनो बेफोर खौ नोजोर होनाया मोजां आरो गारजेनफ्रा आरो जानाय लोंनाय हमनानै ला आथिखालाव फ्राय जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा दै ओ मा जायो जोंनाव मानो बेराम जायो जोंना लिभार फ्राय प्रब्लेम जायो लेबार केटनि ओमफ्राय बैफोर बुस्थु स्थुखौ नायोब्ला माने हमना ला जोंना बर'फोरना माने लोंनाय जानाया बारा ट्राइबेलफोरनो जायनि जाहोना बेनि प्रब्लेमा जायो नों बेदर बारा जाब्लाबो ना लिभारा गाज्रि जायो दै लोंनायजोंल' जाया जायो बेबो नङा माने लोंनायजोंथ' अट' बेथ' जाखायो। बेथ' फ्राय माने फ्राय लोंनायजोंनो जाखायो। खिन्थु बेदर जाब्लाबो दाबो माने जायो माने लेबारा माने थाखाय गाज्रि जायो होनना बुङोब्ला जोंना माने बै बेदरफोरखौ माने ह जम खालामखनो हाया। बे जाहैबाय मोनसे गोरा बुस्थुथ' गथ'फोर बेखायनो हजम खालामखनो हाया। जायनि जाहोनाव माने जोंना मा होनो लिभारफ्राव फ्राय माने बर' सुबुंफोर गाज्रि जानाय नङा आरो डक्टरफोरनाव माने थाङोब्ला माने लेबार गाज्रि जानाय माने बर'फोरखौ सासे सानै नङाबा ट्राइबेलफोरखौ माने लोगो मोनखायो आरोखि मेडिकेलफ्राव बा हस्पिटालफ्राव थाङोब्ला दा बै जाहैबाय ओंखायनो जोङो जानाय लोंनाय माने फ्रेस मैगं जानांगोन। बेदर फिसाफोरखौबो जों खमायनो हायोबा मोजां गावनि देहानि थाखायनो मोजां जायो आरो। खमायनो हायोबा मोजां ओंखायनो प्रेसार जानो हाया आदार जानांगोन लोंनायफोरखौथ' आरो नाग हागारनो हायोबा बे गाव गावनि देहानि थाखाय मोजांखा जानायावबो जों खोब नोजोर होनांगौमोन।
होनांगौ बे सानफ्रोमबो ना बेदर जानायाव बे लिभारनि प्रब्लेमा नोंथाङा जु जाखायो ओंखायनो बे ना बेदर जानायखौ माने हायोबा सप्तासेयाव नों खसे हायोबा माने हाथखौ जानो हायो आरो जुदि सेयाव खनसेखौ जानो हाया आरोनो जों थि खालामबो जाबाय माने हजम खालामग्रा जों मोनसेसो जा दङ नङा जों सोना हरबाय थागोन हजम खालामबाय औ औ औ दे नोंथां औ